हो
औ।
आ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
उम।
ओ। मामोन नोंथां माबाफोर बुंहरगौमोन नामा।
औ बुंनायाथ' आङो। ओंखाम ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै रायलायनो हरदोंमोन आरो।
अ जागोन नोंथां जागोन बुंजागोन।
औ नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो। बेनि बागै सावरायनो होननानै हरदोंमोन।
अ। ओंख्रिखौथ' आं मोजां मोननाया। बे। ओ अनला दाउ ओरै थास'। ओमफ्राय। ओरै दा दैज्लांनि मोननाय। मैथा बांगाल, मैथा गोजा। बेफोरफोरखोनो आं बहुद मोजां मोनो माने।
औ नंगौ नामा।
औ।
आरो नोंथाङा नार्जिजों अमाखौ जानो मोजां मोना नामा।
आं। आं बुंनाय बायदिसो जायो दै मानोबा। नारजि ओंख्रिखौ आं बारा जानो हाया।
औ।
गोखाखोनो जानो हाया आं माने।
औ।
ओमफ्राय। ओरै फारसे आं अमा बेदरखौबो। जानाय जाया माने।
औ नोंथाङा अमा बेदर जायोबा माबा मोनसे उदैफ्राव बायदिसिना माबाफोर जायो नामा?
जानाया जेबो जायाबो ओमफ्रायो उन्दैनिफ्रायनो बोरैबा मा साननानै जायालासिनो थाखो ओमफ्राय दा एकदम माने जानोनो लुबैया माने जानोनो गोसो जाला ओंखायनो आं
जादावैखाय नोंथाङा जानो हाला आरो।
औ इदिनो जाहैबाय औ। माने जानो जानोनो हाला आरो माने
अ नंगौना
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माबायदि मोनो बे ओंख्रिखौ जानानै?
औ आंथ' नारजिजों अमाखौ आङो जोबोद गोथाव मोनो। बुंनो थाङोब्ला आंनि फेभरेटखौनो होननांगोन आरो नोंथां।
अ दे गोजोनथों गोजोन्थों। बेफोरबायदिनो जानो हानांगौ।
औ औ
जों बर' मानसियाथ' बेफोरफोरखौ बहुद गोथाव मोनो।
गोथाव मोनो बयबो बांसिनानो गोथाव मोननाय फोरमायोथ'
फोरमायो औ औ बिदिनो ओमफ्राय आं बे ओंख्रिखौहाय बारा संनो रोङा। मालाबा न'फ्राव आं संनानै जाहोनांगोन ना ओरै न'खरनि बिहाव बिखुनजो न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफ्रानो बे ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो ओमफ्राय आंनो बे ओंख्रि संनायनि माखासे आइटेमफोरखौ अननानै नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरोंनानै हरलाय आंबो संनानै होनो बुहुद गोसो दङ माने।
अ जागोन दे बिदिबा फोरमायनानै होगोन आं
ओ
फार्स्टावनो आङो नारजिखौहाय आरामसे बासिनानै दैयाव सोमना लाग्रोयो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव सोंमनानै दोनसिगोन गोबावनो जाहाथे बेनि मैलाफ्रा बायदिसिना मैला थायोना बे मैलाफ्रा सिंङाव थालायाव थाहैनाय बायदि आरो
औ
औ ओमफ्राय एसे गोबाव सोमना दोनो बेखौ ओमफ्राय सोमखांनायनि उनाव बेखौ आङो थिखोना लायो दैनिफ्राय सुनानै ओमफ्राय सुना लानानै आंङो बेखौ अरावहाय साराय जानो जाननानै आंङो बेखौ खारैजों रुदबनानै लायो आरो
औ
दै एसे होननानै आङो खारैजों रूदबो बेखौ ओमफ्राय
औ
दावराव खोनाबायथादों नोंथांनिया
औ ओरै माबा मेन रड खाथि नालाय।
गारि फैनाय जोबा माने
औ नंगौ नामा?
औ
आङो नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै खोनथाफिनसै
अ जागोन दे जागोन।
औ ओ आंथ' बेखौ सारायाव होबाय नालाय ओमफ्राय आङो खारैजों रुदबना ला बाय दै एसे होनानै
औ
ओमफ्राय जेब्ला रुयो अब्ला आं बेखौहाय ओ सागंजों साबाय आरो दोखो दोखो दोखो गेब्लेजासे सानानै लाबाय।
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव आं बेखौ दोनथ'बाय साखांनानै ओमफ्राय अमा मेजेमफोर होयोबा अमा बेदर बेखौ आङो थाव सेरनानै आरामसे पियास बायदिसिना थाव गुदुंआव होसनबाय होसननानै एसे गोबव आराम खामस्रोहोबाय पियासखौ बेनि उन उनाव आं बे बेदरखौहाय होसनबाय आरो
सुना लाग्रोनानै फार्स्टआव बेदरखौ सग्रोबाय बिनि उनाव आरामसे होसननानै एवथुमबाय आरो ओमफ्राय एवत्रमनानै एखे संख्रि बानलु हालदै बायदिसिना खौ आं आरामसे होनानै खोबहाबनानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आङो बेखौ एरना होलाय बाय आराम जेनेबा खामस्रो खामस्रो जानाय बायदि आरो।
औ
मेजेमाबो गनांगोन नालाय औ ओमफ्राय बेनि उनाव आं बेखौहाय एवत्रमनानै माबायावहाय खारै ओंख्रि बे दहाय आं साना दोनदोंमोन जे
औ
बेखौ आङो बेयाव होसनबाय आरो बेदरखौ
औ
होसननानै आङो आख' संफिनबाय अरावहाय
औ
औ संफिनबाय आरो एसे दै होनानै संफिननानै आङो दोखो दोखो दोखो आरामसे बेखौहाय फाग जाहोबाय आरो संख्रि, बानलुफ्रा आरामसे नांनानै मेजेमफ्रा ओंखारजोबनानै गोथाव जानाय बायदि दसे गोबाव संबाय संनानै आङो संख्रिखौ नायबाय आंथ साखनानै नायबाय गोथाव जाबाथाय आं बेखौ खांनानै दोनबाय आरो
अ। थांनिसिम औ। बुहुद मोजां मोनबाय आङो नोंथांनि माखासे नारजि ओं्रि ओंख्रि संनायनि आइटेमखौ खोनानानै। आं माने बहुद संनोनो गोसो जाखाथारबाय माने
औ नंगौनाा?
आं दा बावैनो अमा बेदर बायनानै आं नोंनि फोरमायनाय फोरोंनाय आइटेमफोर बायदिनो आं नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोथारसै। सिगोन। बहुद गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथांनि आइटेमखौ मोननानै।
एबार खेबसे आङो नोंथांनावनो आलासि जानो थांनांसिगोन।
जागोन नोंथां जागोन फैनो हागोन।
औ नोंथांनि नारजिजों अमा संनायखौ खेबसे जाहैनायनांसिगोन।
जागोन जागोन। सोलोंनायनि माबाया रोंनाया बहुद माने साबसिनसो जाबावगोन बायदि मोनहरबाय आङो
औ जायोथ'।
एकदम माने गोसो गोसो होहाबनानै बे माबाखौ मावनाय जायो नालाय ओंखायनो एकदम माने बिराद मोजां गोसो मा होथाबनानै बानायनाय जायो नालाय ओंखायनो साबसिन जाहैनाय बायदि मोनो आङो बबेबा खामानिखौ सोलोंनानै मालायनिफ्राय मावोब्ला
औ नोंथाङा आंनिफ्राय साबसिनसो संनो रोंबावगोन जुदि संबाय थायोबा
ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो गोसो जादों बिदिनो बनजों संनायखौ साबसिन मोनोना गेसाव स संनायखौ साबसिन मोनो।
औ आंथ' अरदाबाव बनावसो बांसिन मोजां मोनो। आरो ओंख्रिफ्राबो बेयाव गोथावसिन जायो। ओंखाम ओंख्रिफ्रा औ। नोंथाङालाय बबेयाव संनानै मोजां मोना?
आंबो बनाव संनानैनो साबसिन मोजां मोनो। ओमफ्राय बे - जाबाय जोंनि मिथिंगानि जेनेबा बन बायदिसिनाफोरजों जों सङोबा बेयाव माखासे ओंख्रिफ्राबो बुहुद गोथावसिन जानाय बायदि मोनो। नोंथां दिोनै दोनथ'नोसै।
औ खोमा जाबाय जोंनिया
औ उनाव सावरायनोसै।
अ दे जागोन दे।
ए